नोंथां।
औ हेलौ।
हेलौ।
औ हेलौ।
औ खोनादोंंना नोंथाङा?
औ खोनादों आङो।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा?
औ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जे ओ बिगियाननि जौगानायजों जोंना माबायदि सुबिदा जादों बा माबायदि खहा जादों। बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ नोंथाङा फोरमायग्रोदो एसे।
औ नोंथां ओ। जोंना बिगियाननि जौगानायजों जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां मा ओ होनो स सुबिदाखौबो नुयो आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंना। ओ मा होनो खहाखौबो नुयो आरो। जेरैबायदि जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला। ओ मबाइल फननि गेजेरजों जोंहा बायदिसिना सुबिदाफोरखौ मोनो जेरै जोंहा गोजानाव थानाय सुबुं सासेखौबो जोंहा ओ मोखांजों मोखां राय यनो मोनाबाबो जोंहा फननि गेजेरजोंनो बेखौ खबर लानो हायो आरो आरो जोंना अनगायैबो जोंना जेरै गोजान हादोरफोराव मायबाफोर जादोंब्ला बा दावहाफोर जादोंब्ला बेनि जोंहा खौरांफोरखौबो मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो मोननो हायो। बा जों आथिखाल समाव नुनो मोनदों आरो सोलोंथाइ लानायावबो जोंहा बिदि मबाइल फना जोबोद मा होनो हेफाजाब होनायखौबो जों नुदों आरो। बेबायदिनो जोंनाथ' मबाइल फनावनो जोंहा खायसे फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरो जोङो मा होनो सोलोंसालिफोराव जोङो मोजाङै बुजि मोनाबाबो जोंहा जोंहा मबाइलनिफ्रायनो बिसोरनि फोरोंनायखौ नायनानै जोंहा बिबदिनो सोलोंथाइबो लानो हायो आरो आरो जोंना बेनि अनगायैबो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा खहाखौबो नुदों आरो। जेरैबायदि खहाखौ बुङोब्ला जोंना आथिखाल समाव गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मबाइल फन बायदि बाहायनानै जोङो मेगनफोरखौ गाज्रि जानाय बा जोङो फरायनायनि फारसे गोसो जयै खौ जोङो नुबोनो हमदों आरो। आरो जोंना खायसे लाइमोनफोर दङ बिसोरखौ जोङो बायदिसिना खेलाफोर गेलेनायनि गेजेरजों गावनि बा जिउनि थांखिफोरखौनो जोङो आन्दायनानै बायदिखौबो नुदों। आरो जोंना बिगियाननि जौगानायजों बेल' नङा जोंना जेरै- गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाखायबो जोंना जेरै गारि मथर हर ओंखारदों बा जोंहा गोजान जायगाफोराव खम समावनो सहैनायखौ जोंना सुबिदा जादों आरो। बेबायदिनो जोंना जेरैबायदि गारिफोर नङाब्ला जोंना अख्रां दावबायनाय जाहाज ट्रेन बायदिसिना ओंखारदों आरो। आरो जोंना गोदोथ' जोंना हान्था मेलाफोराबो एरैबायदि जौगानाय नङामोन नाथाय आथिखाल समाव जोंना बिगियाननि जौगानायजों गोबां जोङो हान्था मेलानि फारसेबो गोबां मोजां मोजां जोङो लामाफोरखौबो सरखारा बानायना होनायखौ नुदों आरो नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? खोनादोंना? हेलौ नोंथां नोंथांखौ खोनाफैयाखै
आंनिखौ खोना हैयाखै?
औ नोंथां खोनादों ना आंनिखौ
औ खोनादों आङो
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे जोंना बिगियाननि जौगानायजों माबायदि सुबिदा जादों हो
आंनि आवाजखौ दा मोजाङै खोनाबाय?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै?
औ हागोन नोंथां आं नोंथांनाव माने सोंथि सोंदोंमोन जे आंनि आवासा नोंथांनिसिम थाङाखै नामा?
औ नोंथां दा फैबाय दे।
औ औ। बा बे बिगियाननि सायाव जाजोबदों होन्दोंना नोंथाङाथ' जेरै जेनेबा दा माबायदि जौगाखो जोंना गोदोहाय माबायदिमोन आरो दा माबायदि जौ-जौगाबोखो जोंना गादसिबो बिथिङावनो जेनेबा सोलोंथा बिथिङा हान्था मेलानि बिथिङावनो होन गाथिबायबो जोङो माने बिगियाननि दारैनो जौगादों नंगौना नोंथां?
औ
औ दा होननो थाङोब्ला बाहाय मोनसे गिदिर बुस्थु आं गोसखांदों ओ बे बिगियानाबो मारै फैदों होनोब्ला जोंनि बे बारत हादरा बिराद गिदिर आखाइ दं आरोखि बेहाय माने दुनियायावनो। मानो होनोब्ला माने बे जिर' नाम्बार दंना लाथिख' नाम्बारा
औ
नोंथाङाथ' मिथिखायो बियो अबेनिफ्राय ओंखारबोदों माने अबे हादोरनि मानसिया दिहुनजेनदों बेखौ
बेनो जाहैबाय ओ बारत हादराव थानाय सासे गिबिसिनाव दिहुनायाथ' आर्याबात्ता होननायानो दिहुनग्रोदोंमोन लाथिख'खौ नंगौ ना?
औ
औ आर्याबात्तायानो माने लाथिख'खौ दिहुनग्रोदोंमोन खिन माने गोदोहाय सिगाङाव जास्ट माबाल'मोन खालि जेनेबा ओ अवान टु थ्रि बा से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु बिदिल'मोन आरोखि ना ओमफाय बेनि उनाव मा मा अनजिमा लिरगोन बिदि एफाग्राब मिथियामोन गोदोहाय जेनेबा ओ जि फैगोन ना जिआवथ' जेनेबा से ओमफाय लाथिख' लिरो जों दायो खिन्थु बे लाथिख'खौ दिहुनायानो सोर दिहुनदों सिगाङाव गिबि खेबाव आर्याबात्तायानो दिहुनजेनदों खिन्थु आर्याबात्ताया खालि बेखौ जास्ट ओ लाथिख'खौ मोनसे ओ गुनि उनाव मा जागोन जि जि जागोन बेखौल' खिथानो थाखाय बे दिहुनदों आरोखि मोनसे जायगा जायगा ओ ओ इंराजियाव बेखौ फेस भेलु होनो बे फ्लेस भेलुखौ हिसाबै होनाय जादों आरोखि आरो बिनि उनाव फैदों ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मगुप्त गुप्ताया मा जादों बियो बे लाथिख'खौनो माने बियो मोनसे रुल्स लाबोदों आरोखि जोंनि बे सानखान्थियाव बियो मोनसे रुल्स लाबोदों जेरै से दाजाब लाथिख' सेयानो जायो। नङाबा से सानजाब लाथिख' लाथिख ख' बुजिबाय दा नोंथां औ। आं होनबा नोंनो नोंनो मानो आं लाथिख'खौ खिथादों होनोब्ला नोंथाङा बिगियाननि सायाव रायलायदों नालाय बि गियाना गादसिबो अनजिमाजोंसो जाबोजोबदों जुदि जोंनाव अनजिमायानो गैयामोनब्ला जेनेबा जोंना बिगियानाबो एफा जौगानाय नङामोन नंगौना नङा?
औ नोंथां।
औ माने गासिबो अनजिमाजोंसो जाजोबो ना बियो ओ जेनेबा मोनसे मेजारमेन्ट थायो बा बिनि ओ जेनेबा रकेट बानायनांगौ रकटा बिसिबां गोलाव जानांगौ बेसिबां मथा जानांगौ बेफोरनि सायाव ओ गासि बो अनजिमायानो होग्रो आरो जोङो कम्पिउटार दानि जुगाव कम्पिउटार कम्पिउटारा माखौ बुजियो होनोबा मोनसे बायनारि लेंगुवेजखौसो बुजियोना बिसोरो बायनारि राव बाहाय जास्ट बुजियो बिसोरो से लाथिख' से ओमफ्राय लाथिख' बेखौल' बुजियो बिसोरो से लाथिख'जोंनो गासिबो जाजोबो जेरै जों दा मबाइल मबाइल बाहायगासिनो बे मबाइल मबाइलनि लेंगुवेजफ्राबो माबे से ओमफ्राय लाथिख बेजोंनो जाजोबनाय गासिबो मिथिबायना नों नोंथां दा दा होननो थाङोब्ला लाथिख'खौ सोर सोरनि हा हादरा दिहुना होनबा जों भारत हादरा होमबा जोंनि भारत हादरा बे बिगियाननि जौगाहोनायावनो माने बिराद गिदिर आखाइ दं आरोखि ना नोंथां औ औ आ नोंथाङाबो मिथिखायोमोन ना बेफोरनि बारै
औ नोंथां एसे एला
औ औ दायो हबा जोंना बिराद ओ जाव जौगाबोबाय जेरै नोंथाङा होनदोंमोन मबाइलनि जेनेबा ससियेल मिडिया नि गेजेरजोंबो जोङो जेनेबा सोरबा ओ जेनेबा थाखो खथायाव जोङो मोनसे आयदानि सायाव बुजिनो हायाबा जों बेखौ मबाइलनि दारै जोङो बे फोरोंगिरिनाव सोंहरफिननो हायो बा नङाबा जोङो मोनसे भिडिअफोर नायनानै सोलोंनो हायो नंगौ ना
औ
औ आरो ओ बिगियाना जोंनि फरायसालिफ्रावबो बिराद जौगाहोनाय लाबोदों आरोखि गोदोनि दिनावथ' ओ थाखो खथायाव खालि मा बाहायोमोन ब्लेक बर्ड बा हवाइट बर्ड बा चक पेन बेफोरबायाददिल' बाहायनाय जायोमोन ना खिन्थु दा दानि दानि बोथोराव जोङो नुनो मोनो जे थाखो ख थायावबो बिराद स्मार्ट बर्डफोर बाहायनाय जाबाय आरोखि ना
औ
जेराव ओ फरायसाफोरखौ भिडिअ' देखायनानै फोरोङो बायदिसिना गा गान फोरोंगो भिदिअ देखायनानै गानफोरजों आरो बिदि बेनि सायाव गथ'फ्रा बिराद गोसो होसिननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना गोसो होसिननानै सोलोङो आरो जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव बिराद माने बुजिसिनायाबो हाबो आरोखि फरायसाफोरनि गेजेराव
अ
नंगौना नोंथां
औ
औ दायो नोंथां आं माबाफोर गोरोन्थि बुंथांदों नामा बेनि सायाव नोंथाङा एसेफोर फोरमायना होनो हागोन
औ नोंथां जेबो गोरोन्थि बुङाखै दे नोंथाङा एसे फोरमायबावना फोरना होलाय
औ औ अ औ होनबा जोङो थाखो खथानि बेलायाव थांखांबाय होनोमबा जेनेबा हान्था मेला ओ दावबायहैनायफ्रावबो जोङो जेनेबा बिगियानफोरजों जेनेबा ट्रेन होनदों ट्रेन ट्रेन फैबाय जोंनि दा दा दायो आरो बास गारि बेफोर जोङो दसे दसेैनो सहैयो गोदोहाय मामोन गोदोहाय बांसिन गराय गारि बा जेनेबा थेलाफोर नारनाय साइकेल गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिल'मोन ना
औ
आरो नै आं मोनसे खोथा गोसोआव फैबावदों नोंथां जे ट्रेनाव मा नुयो जोङो साखा
औ
साखा दं आरो ओ गारिफ्रावबो मा थायो साखा गासिबो साखा थाजोबो बे साखाया माबायदि गल
औ
नंगौ ना नङा नोंथां? बे गलनि दारैसो गासिबो जाजोबदों दुनियायानो गासैबो बे गलजोंसो सोलिजोबदों नंगौ ना नोंथां?
औ
ओ नोंथाङा जोबनायाव सुंद' एसे माबाफोर होननो होनबावदो हायोबा
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथोआनो आरो ओ जोंहा बिगियाननि जौगानायजों नायनो थाङोब्ला गोबां मा होनो मुलाम्फाबो दङ आरो फारसेथिं खहाबो दङ होननानै जोङो साननो हायो आरो जे जों ओ बायदिसिना जेरै दारिमिनफोर गायसंनायजोंबो जोंहा मुलाम्फाबो जादों नाथाय जोंहा फारसेथिं खहाबो जादों आरो जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय थुङाफोरा जोंना गुबुंले आबहावाखौ गुबुंले खालायो आरो जि गाज्रि दैफोर ओंखारो बियो जोंनि दैफोरखौबो गाज्रि खालायो आरो नोंथां जायनि जाउनाव जोंना बायदिसिना बेरामफोरबो जोङो जानायखौ नुदों आरो नोंथां‌
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय
औ दे गोजोन्थों